हेलौ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां आंबो खोनादों
अ दायो आङो नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय नोंथां माने जोंनि बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो थाखाय आङो नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना सम दङ ना?
ओ दे दे नोंथाङा खोनादोंनाा आंनि रावखौ?
औ औ खोनादों दा जोङो ओ बर फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबाथ नारजि अमाखौनो बुंनाय जायो माने बेल नङा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरोना जेरै ओ नार्जि अमा अनला दाउ आरो सबायाइजों साम बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना जेरै नाफाम खौहाय जों मोनो नाफामनि अनगायैबो जेरैहाय आ मा होनो? ओ बैदि जों मैथाजों नाजों बा सिब्रु दा दाउ दाउजों अनलाजों बेफोरखौहाय जोङो मोननो हायो आरोना दाउजों अनलाजों होननानै बुङोबा नोंथां जोंनाथिं बिदि संनानै जानायखौ मोननो हायो अनलाखौथ जोङो ओ माबा ओ माइरंनिफ्रायनो मोननो हायोना जोङो अनलाखौ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ना ओ जेरैहाय ओ माइ आबादखौथ जों गायो आरोना आबादखौथ जों मावो दा अनलाखौहाय जोङो बै जे माइ आबादनिफ्राय माइरं दिहुननाय माइरं दिहुननाय खौहाय जोङो माने बेखौ माइरंखौ अन ओ सोमनानै दैयाव सोमनानै दोनो आरोना आधा घन्टासोनि बिदि दोननायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ दै जे ओ थोपसिफोराव जोङो बेखौ नङाबा उवालावहाय ओ जोङो बे खो देनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां माने ओ माइरंखौ हाय माने गुन्दै खालामो आरोना नाथाय दायो बे देनायखौहाय माने बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे बिगियान आदब खायदाजों ओ बिदिनो जौग लांनानै द जोङो बे थोरसिनि बा उवालनि अनगायै जोङो ग्राइडारफोराव देनायखौ नुनो मोनो आरो ना ग्राइडार फोराव दोगोन खालामनायखौ नुयो आरो औ बिदियैनो जोङो बे गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो सिगाङावनो आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि बेदर बा जों जेखौ जानो गोसो जे अमा बा दाउ बेफोर बेदरजोंहाय जोङो बेखौ सङो आरो ना ओ संनायाव माबोरै ओ सङो होनोबा जोङो अनलाखौहाय बिदिनो गुन्दै खालामनानै लाग्रोबाय। बेनि उनावहाय जोङो सामब्राम बानलु हानानैहाय जोङो सारायखौ फुदुंग्रोनानै लायो आरोना अराव बिनि उनावहाय जोङो बेयावहाय थाव गोथांखौ होनानैहाय आरो थाव गोथांखौ बेयाव होनायनि उनावहाय जोङो सामब्राम बानलुखौ बेयाव गारस'नानै होनायखौ नुनो मोनो आरो ना। आरो बिनि उनावहाय जोङो बेदरखौहाय मोजाङैहाय माने जेरै एवोबा बेदरा गोथाव जागोन बोरै बेबायदिनो बरनायनानैहाय जोङो गोथाव जागोनखौहाय हास्थायनानै जेन जों सोंनाय जायो आरो ओमफ्राय हाय जों बे खौहाय मोजाङैहाय एवनानै ओ जेब्ला बेदरनि दैफोरा मोजाङै रानो म यै बेदर बेदरनि मेजेमफोरा बिनि उनावहाम जों माने दैखौहाय नाया होनाय जायो आरो ना ओमफ्राय दै होनना बेनि उनाव दैखौ जोङो खोबनानै होननानै दसे खोबनानै माने जोङो मोजाङै गोदौ होयो आरो ना मोजाङै गोदौहो खांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला दैया गोदौ बे समावहाय जोङो बै जे अन अन गुन्दैखौहाय जोङो दोगोन खालामनानै लादोंमोन ना ओ जोङो बेखौहाय ओ बेयावहाय गोदौनाय दैयावहाय माने सारलानानै होनायखौ नुनो मोनो आरो ओ माने सारलानानै होनायाव जोङो मोजाङै माने बेखौ ध्यान लाखिनांगौ आरोना नोजोर लाखिनांगौ जे जोंना। अन गुन्दैया जेन' सारलाना होनायाव गोदौनायजों लोगोसे जेन ओ बे थौ नि गाहाय थालायावहाय जेन' बियो गथा जानानै थाहैया आरो ना बिनि थाखाय जोङो मोजाङैहाय एरलानानैहाय होबाय थानांगौ आरो ना जेन' बियो अन गुन्दैया ओ गथा जाया। आरोना ।ओ बिदिनो जोङो बेयावहाय ओ मोजाङै एरै एरैहाय माने गोदौहोनानै बेखौहाय औ जबहैयो आरो ना ओंख्रिखौहाय। आरो जोङो बेवहाय बांद्राय माने ओ लाथायैहाय जोङो अनलाखौ संनायखौ नुनो मोना आरोना एसे सौ सौयै सङो मानो होनबा बियो सुयोबानो माने लाथा जालाङो आरोना अनला ओंख्रिया औ दा बि बिदिनो ओ बेयो गोदौनानै जेब्ला माबाखौ होयो अन गुन्दैखौ होयो मोजाङैहाय बा नोजोर होनानै माने एरै एरै बेखौहाय फोमोननाय जायो आरोना। आरो जेब्ला मोनननोसै मोननैसै बा बा गेजेर समावहाय गोदौनाय समावहाय जोङो उम बै जे जोंनिनो जे बाहायबाय थाग्रा माने जोङो बेखौ सिगांनि निफ्रायनो जायो आरो ना। ओ ओ खारैखौहाय जोङो होनाय जायो आरोना जेन' बियो ओ गोब्रा जाया आरो ओंख्रिया मोजां मोजाङै रिमिनो बेनि थाखाय अनला ओंख्रियाव खारैखौ होनाय जायो आरो आरो सिगांनि समावथ' जोंङो खारैखौ नोंथां जोङो थाव होलानो खारैजोंहाय संनानै जानायखौ बो नुयोमोन आरोना गो दोहाय मैगं थाइगंफोरखौ नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो नारजि औ बेखौहाय नारजिखौबो बेबायदिनो होनानैहाय संनाय जायो जेरैहाय बे ओ ओ अनलायावहाय बे खौहाय होदों माने ओ खारैखौ होदों बेबायदि संनायखौ नो नुनो मोनो आरो ना दा नोंथांनि जों अनलाखौ मा बायदि सङो नोंथां नोंथाङा फोरमायना होनो
औ नोंथां। औ नोंथाङा बुंलांनाय बाय दिनो बिदिनो जोंनावबो सङो नोंथां एखे रोखोमैनो। ओ नोंथांनो आङो सबायजों आरो साम'जों ओ ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेखौ खोन्थानोसै आरो ना।
औ औ।
जोंनो ओ सबाय आरो साम सबाय आरो साम' संनो थाखायथ' जोंनो खारै नांखागोन। जोङो खारैखौ आरो ओ थालिर फस्लानिफ्राय बाहायो आरोना। ओ थालिर फस्ला एबा थालिरनि मादा बेखौ बानायो आरोना नोंथां आरो जोङो साम' संनो थाखाय जों साम' मोननांबाय जोङो साम'खौ आथिखालाव ओ दंग' फोराव आरो दैमाफोराव हमना लाबोसै। दायो फुख्रियाव ओ बारा मोना।
औ।
औ बेखौनो जोङो लाबोनानै जोङो आरो हाथाय बाजारफोरावबो जों बायनानै लाबोनो हा हायो आरो ना नोंथां ओ जोंओ लाबोनानै बे खौ मोजाङैनो साफा सायनानै बाख्लाखौहाय दाखोनखौहाय मोजाङै गारनांबाय गारनानै जोङो बिनि खिथुखौहाय दाननांबाय दाननायनि उनाव जों बेखौ ओ
गोखैजों लेबु गोखैजों जोङो बेखौ आरामनो सुना लाग्रोनाय जाहैबाय। जाहाथे इनि मैलाया खारो आरो ना नोंथां आरो जों साम'खौ साननै सानथाम दोननानैसो सोमनानैसो दोनग्रोनांगौ। नङाबा थाय जोङो ओ सानसेयावनो दैमानिफ्राय लाबोनानै जाजाया आरोना नोंथां। बिदिनो जोङो अ ओ साम' जोङो सबजों संनो थाखाय जोङो सबाइखौ गिबियावनो दैजों सोमना दोनग्रोनो दोनग्रोनांबाय जों जाहाथे बेयास ओ रुइयो आरोना नोंथां। एसे रुइनायनि उनाव जोङो जोङो बे रुइ रुइ गौमानि जोङो साम'खौ ओ एवफ्रामनानै लाग्रोबाय जों थावजों। थावजों एव खांनानै लानायनि उनाव जोङो जय आवहाय बोखांनानै आरो खनसे सुबाव बाय सु बोनानै जोङो बेखौ एसे थाव होनानैहाय एवफ्रामना लानाय जाबाय आरो ना नोंथां। बिनि उनाव जोङो खारै होना होबाय आरो बेयाव नांगौ मस्ला जेरैहाय बानलु मस्ला जिरा मस्ला जा ब्राम सामब्रां बानलु बिदि गासैखौबो होनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। होना लानायनि उनाव जोङो दैखौ होयो। दैखौ होनायनि उनाव जोङो जेब्ला दैया ओ गोदौवो अब्ला जोङो ग्लाब ग्लाब गोदौवो अब्ला जोङो ओ साम'खौहाय एवफ्रान दोननाय साम'खौहाय ओ होनानै होनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जेब्ला आरो ओ ओंख्रिया मोननोसैब्ला जोङो ओ खासि थिरा होननाय दङ बे रुन्दिया नङाब्लाथाय जोङो ओ न'आवनो फोनानै ओ माबानाय दुन्दिया । न'आवनो फोजानाय दुन्दिया बेखौ जों होनानै होजायो । आरोना नोंथां आरो मोनाब्लाथाय होआलाबानोबाबो जायो । ओमफ्राय बिदिनो ओंख्रिया सबाइ ओंख्रिया जायो आरो ना नोंथां ।
औ
आरो जोङो बर'फोरा ओ औ
नोंथांमोननिथिं बे सबबायखौहाय खननानै लाबोआलासिनो बाजारनिफ्राय बायोबा बेसेबां लायो नोंथां?
औ जोंनियावहाय ओ जोंनियावहाय ओ आदा फवाखौहाय जोंनाव फसिस थाखा नामा? ओ नैजिबा औ आदा केजि जौआवहाय ओमफ्राय ओ बाजि जाहैबाय ।
औ
औ नोंथां नोंथांमोननावहाय?
अ जोंनाथिंथ' नोंथां ओ बै जे ओरैनो सायालासिनो माने जाम्फैनिफ्राय जुदि दैमाफोरनिफ्राय बोखांनानै लाबोनायबा बेखौहायो के जियावहाय बिदिनो द'जि बाजि बिदिनि फानो आरो ना? जुदि बियो ओ बै दाखोनखौ गारखानानै ओमफ्राय आरो बे साम'नि खिथौखौ दानखानायबा होमबा बेखौहाय जोंनिथिंयै ओ सेजौ दाइनजि बिदि लायो आरोना सेजौ बाजि बिदि लायो ।
आरो नोंथाङा बुंलांदों जे ओ अमाजों ओ नार्जि बे अमाखौ बे अमाजों नारजि जि नारजियाबो जोंनि बर' हारिनि जोबोद ओ मुंदांखा नाम ओ मिथि जानाय मैगं आरो जों बर'फोरा बेखौ गोबां खामानियाव बाहायो जेरैहाय जोङो ओ मान सि थैयोब्ला जों बेखौ ओ बै थैनाय मानसिखौ जों नारजि अरगारनो थाखाय बे खौ नारजिखौ जों बाहायो मानि सोमोनदो गैला होननानै जोङो गारनो थाखाय जों नारजिखौ बाहायो आरो ना नोंथां? नोंथांमोननियावबो जानो हागौ बेबायदिनो बाहायो?
औ नंगौ बाहायो जोंनिथिंबो ।
औ नोंथां । आरो जों नारजिखौ संनो थाखाय ओ गिबियावनो जोङो बेखौ फाथो फाथोनिफ्राय मोननाय जायो आरोना नोंथां । जेरैहाय जोङो दायो दैज्लां बोथोरावथ' जोङो फाथोखौ फोयो । बेखौ जेब्ला देरो अब्ला जों बेखौ खाना दोननानैहाय फोराननानैहाय जों बेखौ गोरान बिदिनो जोङो योब्ला जोङो बेफोरखौ संना जानो हायो जेरैहाय जोङो अमाजों सङो अब्लाथाय जों अमाखौ एवफ्रामग्रोनानै लानाय जाबाय लानानै जोङो बेखौ ओ मोनसे दोनग्रा जायगायाव अब्ला जों बेयाव ओ
औ
अ सागं गेब्लेयाबाथाय जोङो सागं होनानै होयो आरोना नोंथां
औ नंगौ
जेब्ला गोदौवोब्ला जोङो अमा बेदरखौ होसनना होयो
अ
जों न'आव संना जायोब्ला ओरैनो एसेल'सो सङो नालाय नोंथां जोङो नारजिखौ रुग्रा आरोना नोंथां जोङो ओ सेफ्लेनानैसो होयो सिब्ला न'आव संना जायो औ
नोंथांनिजों गोदैखौ जायो ना गोखाखौ जायो ना मोननैखौबो लगायनानै जायो